नोंथाङा-
औ खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। औ बेलासिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दै माबोरै दं।
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ आंबो बिराद मोजाङैनो। दं दासान्दि औ बि। बिदिब्ला जोङो ओ माइ गायनायनि सोमोन्दै दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ ओ बिदिब्ला जोङो ओ माइखौ ओ बोरै गायै होनो थाङोब्ला जोङो माइखौहाय जोङो ओ फार्स्टआवनो जा जोङो बिधान खोथिया फोनो थाखाय जा जोङो बिधानखौ लाना फैनाय जायो बा बायनाय जायोबा नआवबो नखरफोरावबो थायो दोननाय। बेखौ जोङो ओ दैयावहाय। ओ खानथाम बा खानब्रैनि थाखाय सोमना दोनथनाय जायो आरो जाहाथे बेयो गाजा जा बेरो ओ बेनि उनावहाय जों खानथाम खानब्रै उनाव ओ बेखौ बोखांनानैहाय आरोबाव जोङो हायाव अ मायबा मोनसे बनानैहाय साफा जायगायाव बेखौ हायावबो खानसे बा खाननैनि थाखाय जोङो खौ ओ माबा मोनसे बिलाइजों खोबना दोननाय जायो आरो बिदिहाय जोंनि ओनसोलावहाय बिदि खालामनाय आं नुनो मोनो बिदिनो जों थिक बा खानसे बा खाननै बेखौ फ्रि फ्रि फोना हैैनांगोन आरोहाय बांद्राय गुबुंबो जानाङा आरो बांद्राय गेसेंबो जानाङा ओ बिदिनो जों मोजाङैहाय ओ फोना हैगोन आरो बेनि थिक फोखांनानै खानैसोनि उनावनो बियो रज नो हमगोन बेनि उनाव बियो जोङो बेखौहाय ओ बे खोथिया बांद्राय मोजां जायाबाथाय जों बेयावहाय हासारबो सारनो गोनां जानो हायो आरो माला बाहाय जोंङो खोथिया ओ नेचारेलि मोजां जाखायो बेयावहाय जोंङो हासार होलायनाङा ओ बिदिब्ला ओ बिदिनो जोङो ओ माहासे ओ देरमाहा ओ जायोब्ला जों खोथियाखौहाय ओ ओ फुनानैहाय ओ गायनायनि ओ लाहार फाहार खालामनायखौ ओ नुनो मोनो बिदिनो जों खोथिया हाय फुना लाग्रोयो आखा ओ सोरबा ओ फोर हाजिराबो फुनो होनोओ हाजिराबो होजायो आरो नआवबो फुजायो बिदिनो आखा सिस टाइमाव जोंहा आखा आखा फुग्रोना लानानै जोंनि जा गायनाय फुनाइ लाहार फाहार खालामनाय जाजोब जोङो दुब्लि एव खानायाव जोङो हाजिरा लानानै बा न न आवनो गायनानै जोङो गायजायो आरो बिदिनो आरो खोथिया ओ माइनि ओ माइनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि माइ थायो जेरैहाय बंग रन्जित बायसमुति बेफोर बेफोर बायदि बायदि जों गासैखौबो जोङो गावनि गोसो मथेहाय गाव फसायनायखौ जोङो फोना लानानै जों गायनो हायो आरो। ओ जोसा माइब्रा बेफोरबो ओम ओ बिदिनो गासैखौबो गावबा गाव गोसो बायदि जों फोनानै औ गायनो हायो आरो। ओ नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायना होनो हागोन ना बेनि सायाव?
औ हागोन नोंथां। बिदिनो जोंनि इजाबो खोथिया फुनाय गायनाया सोलियो जेरै दा खोथियाफोरखौ सोमनानै दोनोना सानथाम सानब्रै सोमना दोननानै जेरै न'आव हरनै बोखांना दोनो आरो ना। गाजा बेरनो थाखाय गाजा बेर नायनि उनाव फोयो फोनायजों लोगोसे हासारबो होफायो। हासार खानानै फोयो ओमफ्राय फोनानै बिदिनो एसे गोलाव जाबो देर मास बा दुइ माससो जायो आरो। गोलाव जानायाव बिनि उनाव फुयो फुनानै गायो। हाजिराफोर लानानै गायो आरो बिदिनोसै।
दैज्लां बोथोरावहाय जोङो जोंनि गामियारि ओन ओनसोलावहाय जोङो गासै ओ न'नि मानसिफोरखौनोहाय बांसिन दुब्लियाव नांथाबनायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ जेरैहाय ओ खायफा आलि दानो खायफा खायफा माइ गायो खायफा खोथिया फोयो खायफा हासार सारो खायफा हाग्रा साफा खालामो बिदिनो गावबा गाव खामानियाव गासैबो न'खरनिफोराहाय जों बांसिनानो दुब्लियावसो नुनो मोनोसै मानसिफोरखौहाय बिदिनो जोङो थांना थानो थाखाय जोङो जोंनो माइरंखौ नांथारगो जों न'नि ओम आधारानो जाहैबाय जोंनिया ओ माइरं ओंखाम जायखौ जों जायाबा थांना थानो हाया सुबुं माहारिया। बिदिनो जों गायनानै जोंनि गायनायफोरखौनो जोंनि ओ गोजानावहाय साप्लाय जाबावो अ बेलेग देखआवहाय बिदिनो जों गायनाय जा गामि ए बे सुबुंआ खस्थ' खालाम नानै नांथाबनानै गायो बेनि उनावहाय बेखौ ओ फिथाइखौ मोजां फिथाइ मोननो हायो बेफोर फिथाइखौनो जोङो ओ बेलेगा सुबुङाबो मोनजानो जानो मोनो आरो बिदि दिनो
औ
औ बिदिनो जोङो दैलां बोथोरावहाय गायनाय फै फुनायजों लोगोसे जोङो ओ ना खांख्राइ बायदिसिना दुब्लिफोरावहाय ओ नुनो मोनो आरो बेफोरखौबो औ बिदिनो मेगं थाइ गं दैज्लां बोथोरनि मै गं थाइगं बेफोरखौ बुगायनाय फुना गायनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो दैज्लाङाव मोननाय मै गं होनोब्ला हाय ओ बो लेस्रा, भेन्दि, भाद केेरेला, फाथो कुमब्रा बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बे खौबो बोरै गायो होनोब्ला लेस्राखौबो जोङोहाय बिदिनो हा हाखौ एवनानै रखम गोजौ आलि रखम खालामनानै जोङो बेयावहाय लेस्रा बेगरखौ बायना लाना फैनानै एखन ओ बाय हायाबा जोङो जा जावा ओ बिधाननि थाखाय दोननाय जायो बेखौबो जोङो सारना होयोब्ला बेबो रज'गोन ओ बिदिनो जोङो ओ ओ गोजौ आलियावहाय बिदिनो ओ मोनसे मोनसे गरसे गरसे होनानै बिदिनो ओम गायनाय नुनो मोनो आरो हायजें नि ओनसोलाव बिदिनो खाननै खा ओ खानैसोनि उनाव जोङो रज'नाय नुनो मोनगोन गोजौ जागोन लासै लासै बे बेयावहाय जोङो ओ मा होनांगोन जे सां होनांगोन ओ ओ अ सां जिंसि बेफोरखौ होनानैहाय बे खौ मानबायनो थाखाय सुबिदा होनांगोन आरो सुबिदा खालामनानै होयोब्लासो बियो मोजां फिथाइ मोननो होगोन जों बेखौ बेफोरजों नांथाबबासो जों मोजां फिथाइखौ मोननानै जों बेफोरखौ नआवबो जानो ओमफ्राय फाननानै जोङो नखरखौ संनो हायो आरो बिदिनो जोङो थिग बिदिनो भिन्दि भाथ केेरेला भिन्दिखौबो जों थिग बिदिनो हाखौ एवना लानानै बा जावफ्लेना लानानै खदाल जोंनि नआवनो एसेबाबो बिदिनो जावफ्लेनानै जों बे गरखौ सारना होनानैहाय जोङो खाननैसोनि उनाव बे बो बिदिनो बिफां रसनो हमो बिनि उनाव बिबार लायो बेनि उनावहाय बिबारानो फिथाय जाहैयो बे फिथाइखौनो जोङो जानानै बा नआवनो जानाय नआवनो जोङो जा लकेल होनो जायखौ जोङो नआवनो ओ मा मानानै ओ फोनानै जोङो मोनजागोन बे-बे-बे बांसिन साबसिन यो आरो जोङो हा हाथाइ बाजारनिफ्राय बायना जानाया ओ मुलि होनाय जायो आरो ओ बिदिनो नोंथाङाबो बेनि सायाव माबाफोर रोंगौथि दङोबा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ औ औ बिदिनो दैज्लांफोरावबोथ आरो थासफोरबो मोननाय जायोना जेरै थासफोरखौबो जोङो जेरै थास आथिंखौबो जायो बिबारखौबो जायो जेरै थास गगा बेदर गासैखौबोथ जायो दैज्लां दिनाव बेफोरखौ मोननाय जाया आरोना
औ
बे
बिदिनो जोङो ओ दैज्लां बोथ थोरावहाय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय बेलेगथ बेलेग आबाद बांसिन मावनाय नुनो मोना बिदिनो जों माइखौनो जोङो बोसोरसेयावहाय खनसे गायो दानियााहाय खनैबो खननैबो गायनाय नुयो ओ ओम बेलेग ओनसोलाव हाय जोंनि खाथि खानलायाव वो मबेजों खोननैबो बोसोराव खोननैबो गायनाय नुयो खैन-खोननै गायनो हाबाथाय ओ बांसिन मोजां आरोहाय जोङो फाननोबो हायो जानोबो हायो हायो। ओ बेनोसै जोङो ओ खस्थबो जायो आ रो खस्थ' खालामनो हाबासो मोजां फि थाइखौ मोननो हायो बोसोरनै बोसोरसेयाव जुदि जों खोननै माइ आबाद मावनो गोनांबा जोबोर खस्थ जायो आरो बिदिनो जोङो खोननै गायनाय नुयो जेरैहाय ओ माइब्रा ओ जोसा बेफोरखौथ ओ बांसिन जोंनियाव गायनाय नुवा अ बाहाय बाहाय ल गायनाय नुयो बिदिनो ओ बांसिन गायनाय माइ फोरनि मा दावनो जायो बाय रनजित, बंगबन्दु बायसमथि बेफोरखौहाय बांसिन मावो आरो बिदिनो जोङो दैल्जां आवहाय बेेलेग आबाद बेेलेग जोंनियावहाय जों जा आइजोफोरनि ओ खामानि होनोब्ला जोङो दैज्लाङावहाय जोङो माइ गायनायखौ खौहाय ओ मोनो आरो बिदिनो जोङो थाइसे थाइनै ओ रां खामायनो हायो जों माइ गायनानै औ ओम ओमफ्राय हौ फोराबोहाय बिदिनो ओ खोथिया फो-फोना-फुनानै अ थाइसे थाइनै रां आरजि जिनो हायो। जोंबो आइजोफोरा बिदिनो रां आरजिना लानो हायो। ओ नोंथां ओ‌नोंथांमोननि थिंबोहाय ओ आबाद खौ बोरै मावो एसे फोरमायना होनायसै?
औ हागोन। जोंनि दाबो बिदिनो जेनेबा गा सिबो हाजिरा मावो जेरै हौवाफोराबो मावो आरो ना नोंथां गासिबो जेरै हाजो हाजिरा मावो। हाजिरा मावनायजोंनो बिदिनो सोलियो आरोना दैज्लांबा आरो फोथारावनो थाखानाय मिथिखायो होनलाय। फोथारफोरावनो थानानै सान फाथोलो खोथिया फुलाय माइ गायलाय बिदिनो हौवासा हिनजावसा सिन गैया आरोना दैलाङाव खामानि मावनाया बिदिनो सानफा थोलो दुब्लियावनो थायो हरजाबासो
औ दुब्लियाव ओंखाम जानानैहाय मोजां मोना आंङो किन बिराद मोजां मोनो दुब्लियावहाय ओंखाम जानानै न'आवथ जाखाबाय थानाय जायो नालाय जोंनिया माइ गायनाय टाइमावहाय जोंङो दुब्लियाव ओंखाम जानानै बिराद मोजां मोनो न औ। बिदिब्लानो थां जोंनि समाबो ओ जाबाय ओ सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ जासि गोन नामा
औ जासिगोन दे नोंथां।
दे होनबा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंहा औ गोजोनथों दे बि बिदिब्ला ओ दोन्थनाय जाबाय औ दे औ।